ओ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ दे
गोजोन मोनाबिलायनि गाहाम हामलायनाय बावनाय जाबाय
अ दे थेंक इउ
आं नोंथांनाव उम बर'नि हारिमु बैसागुनि सोमोन्दै ओ नों मिथिनायखौ सोंनो सानदों नोंथाङा मिथियोब्ला बेनि सोमोन्दै फोरमायना होलाय एसे
जागोन दे ओ बैसागु ना ओ बैस बैसागुआथ आथिखालाव बैसागुखौ स्नि सानहालागै फालिनाय जायो ओ गोदोयो ओ दान मोनसेयालागै फालियो होनना मिथियोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा खोथायोमोन
औ औ
ओ बैसागुआव ओरैनो खाम जथा सिफुं सेरजा बिदि लानानै रंजानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो
औ नंगौ
ओमफ्राय माबा ‌मोनसे मिथिनो लुगैबावदोंमोंन नामा नोंथां
उम बैसागुआव ओरैनो मा मा जानाय जायो जोंनि बर'फोरा
ओ बैसागुआव स्नि सानाव ओरैनो ओ एकस' एकथा ओ मैगं थाइगं जानांगोन होनना बुंदों मानसिफ्रा ओमफ्राय बेयावनो ओ मोनद' मोनस्नि मैगंफोरखौ जोङो जानाय नुयो आरो ओरैनो खेरादाफिनि माना मुनि
औ
ओमफ्राय ओ माना मुनि ओमफ्राय ओ ओ मा होनो इखो दिंखिया बिनो मथा मथि मोन द'
मा मा होनदों नोंथां?
ओ बे मथा मथि मोनद' मोनस्निखौ बे बैसागुनि स्नि सानाव जानाया
औ औ
आरो माबा मोनसे सोंबावनो
अ
खोनायखै र' नेटवर्क गैया हेल'
अ हेल'
हेल'
अ हेल' खोनादों ना? हेल' अ नोंथां
अ अ खोनादों दे नोंथां
औ आङो आं खोनागासिनो ओमफाय आरो
ह आरो' नेटवारक प्रब्लेम र' हेल'
हेल'
औ‌ बुंलाय खोनादो र'